अब्ला जों दिनै बरफोरनि जानायनि सायाव स सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों आं रायलायनो हागोन ना?
औ दे स सावरायजायो नोंथां औ
अ जों जानाय होननानै बुङोब्लाथ जोंनि गाहाय जानाय आदारानो जाबाय जोंनिया ओंखाम जोंनि बर' ओ बरफोरा ओंखामखौनो जोङो गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जोङो माइ आबाद मावो नङा होमबा नोंथां जोङो ओं ओंखामजों लोगोसे जोङो गाव गायनानैनो जायो खुमब्रा जेरै खांख्रिखला, भिन्दि, अटल मैथा गोखै मैथा गोखा बिदिनो जोङो खुमब्रा बायदि ओंख्रिखौ जोङो गावनो गायनानै जों गावगायनो फसल खालाम फसल ओ मोननानैखौनो जोङो दिहुननानै जायो आरो जोङो ओंखामजों लोगोसे अनला दाउ बिदिनो सामु सबाय बिदिनो नारजि अमा गोखा गोखै बिदिनो माना मुनि गंगार दन्दिया बे फोरखौ जोङो जानानै जोङो मोजां मोनो बरफोरा आरो जोङो ओंखामजों लोगोसे जोङो बेखौनो आं बुंलांखाबाय दाउ अमा सबाय ओंख्रि बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर बरफोरनि माने गाहाय खायद आरो बेजों लोगोसे जोङो ना फामबो जायो नङा होम्बा नोंथां नाफामाबो जोंनि थाखाय गाहाय जा ग्रा आदार आरो जों बिदिनो गोबां माने बोथोरखौ लाना बोथोरबो आबाद मावनानै जोङो जाग्रा आदारखौ जोङो गावाय दिहुननानै लायो अब्ला आं बुंनो सानदों दे नोंथाङा मालाबा फोर जिउआव साम ओंख्रि जाफेरबाय नामा आरो साम'खौ बोरैहाय सङो आरो माजों सङोब्ला गोथाव जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां औ जोङो ओ साम' खौ । ओ गोबां रोखोमनि ओ रोखोमै जायोबा ओ एसे आलदा आलदायै जोङो संनानै जायो जोङो जेरै साम'खौ ओ सबायजों साम'जों जों जायो ओ बेनि उनाव जोङो साम'खौ गाव हारसिंबो जायो ओ माखा माखासे समाव जोङो रुनानै बेखौ ओ बिनि मोदोमखौ बख'नानै जोङो एवनानैबो जायो । उम बेबायदिनो जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जोङो बै स साम'खौ ओ जानो थाखाय जोङो मा बेखौ बहा मोनो होनबा जोङो बेखौ ओ बिलो बा दैमाफोराव दैसाफोराव फुख्रिफोराव जोङो नायगिरनानै लायो थिग बेबायदिनो नायगिरना लाबोनानै जोङो बेखौ साफा सुफा खालामनानै जों उनाव बिनि खिबुखौ ओ दानस'ना नै बे खिबु दानस'नायनि जाहोना जाहैबाय जोङो जाहाथे ओ बे साम'खौ सोब बिनि मोदोमखौ सोबनानै जानायाव जोङो गोरलै जायो बा बे मोदोमा गबोयो बेनि थाखाय जोङो खिबुखौ दानस'यो। दानस'नायनि उनाव जोङो ओ साफा सुनानै ओ ओमफ्राय सबायजों सङोब्ला जोङो सबायखौ रुग्रोनानै लाबाय बे रुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ सबायखौ मोजाङै बानलु संख्रि होनानै ओस एवना लानानै नानै उनावहाय बै ओ साम' एवनायाव सबाय रुनानै लानायखौ जोङो लुनानै होयो ओमफ्राय उनावहाय नांगौ बिबांनि खारैखौ होदेरनानै जोङो बेखौ सङो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बे साम' गैया जानो थाखा थाखाय
औ न नंगौ।
ओमफाय ओ बेनि उनाव जोङो आरो ओ एवनानैबो ओ जानायखौ नुनो मोनो जोङो साम' गोजानो गाव गोजा। ओ एवनानैबो जायो। ओमफ्राय आरो जोङो सामु लादाय जायखौ सामु लादाय होनो जों बेखौ ओ गुबैयै जोङो बेखौ ओस बिनि बिखुंजों लाबजों जोङो सोबनानै एबा बिदि लोगोसे एवनानै जाया जों बेखौ गिबियावनो रुग्रोना लानानै जों बेखौ दिहुननानै लायो मोदोमखौ बिनि मोदोमखौ दिहुननानै उनावहाय जोङो मालाबा समाव एसे फोरान ब्रबनानैबो जों जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ बे साम' लादैखौ जोङो बांसिनै ओ माखासेफ्रा साम' ओ मैथाजों संनानै जायो एबा मालाबा समाव गोरानै गाव गोजाहै बाजिबो एवनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेबायदि जोङो साम'खौ रोख बे रोखोमै जोङो सामु
नंगौ नोंथां-नोंथां बुंनाय जोंबो एखे ओ नोंथां बुंनायाबो जोंनि साइडजोंनो गोरोब प्लेनाय। आरो आं बेखौ बुंनो सानो गोदोथ' जोंना साम'फोरखौ जोङो दैखर दुब्लि आरो हाखर फुख्रिफोराव मोनलाबायोमोन। आरो साम' लादायख खौबो जोङो जोंनि बे गोरखाय आरो दंग' हाखर जेरावबो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो साम'खौ जों मोननो थांला नांगौबाबो जोङो साम'खौ मोनजानो नागिरला मानोना जोंनि गासै फोथारावनो जोङो रासायनिक मेडिसिन होनायनि थाखाय आरो जोंनि मेसिनारि बुस्थु जेरै ट्रेक्टरजों हाल एवनायनि थाखाय बिसोर गासैबो बायफ्लेलांजोबो जायनि थाखाय बिसोरो साम'आ जोंनि ओनसोलाव जोबोर खम खमायलांबाय आरो साम'खौ जों नांगौ रोखोमनि दा नागिरनानै मोनला गोदोथ' जोंङो दुब्लि फोथाराव साम'खौ जोङो दांग्रोबबानो हमबानो मोनोमोन नाथाय जों नुनो मोनला आं बेखौ सोंनो सानदों जेनेबा जोङो औ अनला खारै नङा होमबा नोंथां अनला खारै जायोब्ला जोङो ओ जोङो गिबियावनो जोङो खारैखौ बानायग्रोना लानांगौ जायो खारैखौ जोङो थालिर फस्लानिफ्राय बानायो। बानायनानै जोङो बेखौ ओ सावनानै लायो। यो सावना खांनायनि उनाव जोङो बे खौ जि हांगार ओंखारो बेखौ जोङो हा थफ्ला खालामनानै दै साबस्रनानै थफ्ला खालामनानै जोङो बेखौ बैसांफोरावबा बा बजिबा थेमा माबाफोराव सोनानै दोनो आरो। बिनि उनाव। जोङो जुदि । खारै जेब्ला नोङो खारै जागोन दै बेखौ नोङो द्रामफोराव होनानै बा मायावबा ओ नोङो दोनग्रा आगजु दोननानै जोङो । फस्लंनानै जोङो दै होनानै। जोङो रोसि गयो बे दैखौ जोङो खारै हिसाबै। हिसाबै जों बाहायो। बेखो नों जिखि जाया ओं ख्रियावबो संनानै जानो हागोन जेरै नोङो थालिर फस्लाजोंनो बनायो नों आरो बेखौनो नों थालिर फस्लाजोंबो नोङो ओंख्रि खारैबो जानो हागोन नङा होमबा नोंथां। आरो बेजों लोगोसे नोङो। ना। ना मा होनो। खारै सबाय खारैयावबो होनानै नों जानो हागोन मेवाखौबो नों मेवाजोंबो नों खारै होनानै जानो हागोन। बिदिनो जोंनि खारैया। जोबोर बाहायजायो आरो जोंनि खारैया आरो सानफ्रोमबो नोङो थाव जाबाय थायोब्ला नोङो देहाया मोजां नङा। जायो माने गेस्टिक जालाङो। बेनि थाखाय जों खारैखौबो स सम जानो नांगौ बियो जोंनि देहानि गेस्टिक माबाखौ बियो कन्ट्रल खा खालामो आरो बेखायनो जोङो गासैखौबो जों मिलायनानै जोंनि आदारखौ जानांगौ नों सानफ्रोमबो थाव जायो। अब्ला नोंनि देहायाव हार्म खालामगोन बेखायनो जों सप्तायाव खोननै खोनथाम माने खारदै जायोब्ला जोंनि देहाखौ एबा थावा जे सिङाव मेलेवखा हैयो बेखौ जोङो कन्ट्रल खालामो आरो। बेखायनो जों खारैबो जानो नांगौ अब्ला नोंथाङा। मा मा ओंख्रिजों खारैखौ जानो मोजां मोनो सुंद'यै बुंनो हागोनना?
औ ओ आं खारैखौ मोजां मोनो ओ जानो खारै ओंख्रि होनबाथाय जों माने बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आरो जों थावफोरा हाया थिग बेबायदिनो जों आङो ओ खारै ओ ओंख्रि होनब्ला। जो सबाय सबाय। खारै। ओ लोगो से आरो ओ अनलाजों जों खारै ओमफ्राय सजना बिलाइजों खारै जायो ओ बिनि उनावहाय आं ओ जोङो मैथा मैथाफोर खौबो ओ खारैजों जायो मैथा गोखा गोखै जुदि बांद्राय ओ गोखै जानो बायोब्ला जोङो ओ मैथायाव एसे खारै होदेरनानै गोखैखौ खमायनानै जायो थिग बेबायदिनो मैथा गोखा खौबो ओ बांद्राय गोखा जायो ब्ला मालाबा जानो बायोब्ला बेखौ एसे खारै होनानै जोङो ओ गोखाखौ खमायनानै खारै होनानै जायो आरो औ बेफोर बायदिनो जोङो खारै ओंख्रिखौ माने बेफोरजोंनो बांसिन जायो आरो
नंगौ
औ नोंथा ओ नोंथाङाबो औ औ खारैखौ बांसिन मा माजों ओ जाफेरखो जेनेबा आरो
औ खारै नोंथाङा बुंलांबाय जे ओ आंबो खारैखौ ओ सबाय ओंख्रिजों मैथायावबो जेरै गोखा जादोबा एसे गारलानानै आरो मुला अनलायावबो जों खारै जायो बिदिनो थालिर खारै अनला जायो बिदिनो नोङो ओ मा मा होना बेथिं खारदै जायखौ जोङो ओ सरि बे खुमब्रा खारैयावबो नोङो खुमब्राजोंबो जोङो खारैखौ जायो आरो मालाबा मालाबा जोङो अनला जेरै जोङो खाम्ब्रेंगा होननानै बुङो जिखौ जोङो खोरदै मोखिबो होनो जायगा लायि जायगा दोरोङारि भासाफोरा बेखौ खाम्ब्रेंगा बेजोंबो जोङो संनानै जायो आरो मालाबा जों अनला बियो मा होननानै बुङो खारं खारं बिलाइनि अनलाफोरावबो जोङो बेखौ जों खारदैखौ होनानै जानो मोजां मोनो आरो मानो खारंआव जोङो खारदै होबाथाय जोङो खारंनि गुना बांसिन ओंखारो बेखायनो खा-खारं आ रो खारं बिबारजों आरो बे खारदै होनानै आरो अन गुन्दै होनानै जोङो अनला जायोब्ला जोबोर मोजां नाङो आरो गोसोखो
औ औ नोंगौ
बिदिनो जोङो खारदैखौ जोङो गोबां आ आ ओंख्रिजों जों जानो हायो आरो माने जेरावबो बियो मिलायो आरो जेरै नारजियावबो जोङो नांगौ रोखोमनि बिबांनि जोङो खारै होदलानानै जोङो नारजि अमाजों जों जानो हायो बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खायद' आरो सम सम जों गोखा खौबो जानांगौ बियो देहानि थाखाय मोजां। माने जोंनि देहायाव सानफ्रोमबो गोदै सोबाय थायोब्ला बेयो दाइबे टिस जांलांनायनि चान्स थायो आरो। खायनो जोंनि देहायाव गो खाखौबो सोनांगौ जेनबा बे माने गोदैबो गोखाबो जोंनि देहायाव कन्ट्रल जानांगोन नालाय बेखायनो जों गोखाबो जानो गोनां जायो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
बिदिनो जों जाबासो जोंनि देहाखौ जोङो थाजिम खालामनो हायो। अब्ला नोंथां ओ समाबो लावबाय औ गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय। औ